खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा भुटान हादराव दावबायनायाव मा मा लांफानांगौ आरो भुटान हादराव मा मा मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै खोन्थालाय
औ होनोमबा नोंथाङा खोनासंदो ओ जेनेबा सोरबा नैबे जोंनि थामफैबारिनिफ्राय थाङोबा माबा नांगोन लामा लामायाथ बिनिफ्राय थाङोबा बेसेबां जागोन थ्रिस किल'मिटार जागोन आरो ना गेलेमफुंसिम मोनैनि थाखाय गेट मोनैनि थाखाय बे गेटआव मोन जे गेट थायोना। पास दा बेहाय गेटआव हाबनो थाखाय जोङाना भटार एबा आधार कार्ड नांगोन आरो। हाबनो थाखाय गेटआव गेट सिङाव भुटान सिङाव हाबनो थाखाय जेनेबा बाइकफोरजों थाङोबा। सारफोरजों थाङोबा नोङो दड्राइभिं लाफानांगोन बे लोगोसे आधार कार्ड लाफानांगोन। होम जानो हागोन। बेनिफ्राय हाबनानै थांनानै जोङो बेरायनो थाखाय थाङोब्ला। मोनसे हेंग्रिमेस दङ लामा।
दालां बानायनाय बिसिम। थांनो हागोन आरो थांनाया ओमफ्राय बेरायनाय फैफिनागोन बेरायनोलाय मोजां। जायगा दावबायनो हाजो एरसेसेेर थांनानै जिों जेंहा जों आरो जानाय लोंनायफ्राबो मोजां जायो बेल' नङा बेरायनो थाखाय। दबाब आ ने बे बेराय गुबुन गुबुन मेरला मेला जायगा दं आरो बेरायनो थाखाय दावबायनो थाखाय।
जेनेबा जानाय लोंनायफ्राबो मोजां।
मोजांखौनो जानाय लोंनाय आरो नोङो बायनो थाखाय। हमपेन गस्ला गासैबो मोजैबार मोनथि बासै गासै बायना लाबोनो हायो आरो। दाम बफोराारा दाम नङा। आरो मैगं थाइगं दङ मैगं थाइगंफ्राबो बिदिनो बायनो हायो। भुटानाथ'थ' थाङोबाथ' मोजां ओमफ्राय नोङो थटाइमलि फैनांगोन आरो थटाइमलि। फैयाबा नोङो उनाव टेस फास खालामनायाव नों बेफोर आधार कार्ड माबाफोरखौ थ गेट फास् खालामफिनाबा नों गुब उनाव खालामांफिननायाव फाइन लानाय जायो। आरो दाथ' बे माबासोल' दावबायनो थाखाय दाथ' इंसिल। माबायाव थांहोयो सिगांथ' जों गोदो सिगाङावथ। सिगांथ' बे मोनसे हावाव होननाय गरमफानि। थान्दा फानि होनाय दंमोन जायगा दंमोनांसिन बारलांनो हायोमोन दा। बिसिहाय बारलांनो हाला मोनसे केम्प दंसै दा जों बारलांबा नोङो आरो। मोनसे एन्ट्रि खालामफिननाय जाहैबाय दा एन्ट्रि खालामोला दानिया। नेमा आलादा जाबाय बेखौ बारलांनो थाखाय दा गोदान। केेम पास खालामनांगौ बेखौ जाथा मोनला आरो। नों दावबावनो थाखाय बेयावनो खाथियावनो मेला जायगा दङ जेरै गसिम बेरायबाय। आरो बेसिम थाङो थांनो माबासिम ए जों थांनाय आरो लाव मा होनो लावखार ओंखाम जानाय ना मा होनो बेखौ। सिं जाहैनाय जेखम सिं जाहैनोबो थाङो बुहुत मानसि।
मोनसे ओरैजाय
सिस
इंग्रिमिसनि गायजों एसे सिगां मोनो आरो हाजो सेरसे थांनानै। जेनेबा बिथिं थांनानै एसे लांदां जायगा मोनसे दै बोहैनाय एबा साय साय बाला
बाला अन्थाइ मोनसे आराम जायगा दं गुवा फिल्ड बायदि। मानिे फोथार बायदि जायगा दं बेहाय गासिबो लावखार ओंखाम जानो थाङो बा सिनि फिगैनो ह होनबा जेनेबा फिगयैनो ज' ज' थाङो जेनेबा जाहैनि थाखाय। ओ बेनिफ्राय दंबावो जोंहा ओरैजाय ओ मोनसे मा होनो ओरै उम सरलफारा होननाय जायगा जायगा दं बिथिंजाय थांग्रा मोनसे लामा दं बे भुटान हादरनिफ्रायनो ओमफ्राय थिं थाङोबा ससेल' थांहोयो आरो बारा गोजान थाङोआ बिसिम थांनो थाखाय बिसोर माबा पुलिसफोर दंना मोनसे माबानि हादोरनि बिसोर ट्राफिक पुलिसफोर बिसोरो थांहोआ जेनेबा लामायाथ' रिक्सि जायो मोनसे हाजोसो नालाय बे जोनादराथ' हाजो सेर सेर थांनाय जायो लामाफ्रा बारा मोजां नङा बेनिखायनो मोनसोर थांहोआ बेनि उनाव दङ जोंहा बे गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय होनोबाथ' बेहाय मोनो दामफ्रा ओमफ्राय बुरजा बुरजा जेन'खम जों लाबोनो हायो बेनिफ्राय भुटाना बिनिफ्राय बायनानै ओ लंपेन बा गस्ला एबा सेन्देल जुथा बेफोरखौ बायनानै लाबोनो हायो आरो ओ मैगं होनबाथ' मैगंफ्राथ' बिसोरनावथ' थाब थाब मोनो जेनेबा दैज्लां दाथ' मेसें बोथोर ना बिसोरनियाव दा गासैबो मोनजोबो नियाव फुल कबि होन नों आलु होन नों ओ मुला बिसोरनियावथ' गासैबो मैगंआनो थारमाने बोथोर नांलाया आरो बगसोरनाव गायनो थाखाय भुटानफ्राव गासैबो मोनजोबो मोननाया बेनि उनाव लाबोनोबो हायो थाब थाब ओमफ्राय फैनाय सम होनोबा नोङो बे फैनाय समाव नोङो टाइमलि फैयाबा आरो फाइन नाङो आरो बेयाव थानो बारा मोनाजासिमबो थाहोआ आरो बेरायनो थाखाय दावबायनो थाखाय बेहाय टाइम हरखायो दावबायनो थाखाय नोङो जेनेबा आठथासोआव थांदोंबा नोङो जेनेबा फुंनि फुङाव थांदोंबा जों जेनेबा नों आटथासोआव गेट फास खालामोबा बिदिनो बेलासिनि सयथा बेलासिनि बिदिनो सारिथा पासथा बिदियावनो ओंखार फसिनाय जानांगोन आरो आरो नों बेयाव ओ दावबायनो जादों थांनो गोसो जाथारदोंबा नों हर थांनो गोसो जादोंबा बेयावनो गेद फास खालामनायावनो एबा पुलिस माबा मोनसे माबा दंना बेहाय केसफार खालाम नाय नोङो बुंनानै थांखानांगोन आरो नोङो जेनेबा हर थानो बा थानो ओ सानसेनि थाखाय जे रुम थानाय मा थानाय बिदिनो खबर होननानै थांखानांगोन नङाबा नोङो फैसिननायाव दिग्दार जायो फैसिनायाव जेनेबा नों फैफाननो थाखाय नोङो बिदि बुंनो थाङाबा नोङो उनाव दिगदार जायो बिदि फाइन लानाय जायो मा लानाय जायो उनाव थांफिनबा नोंखौ फाइन लागोन मागोन बिदि खालामो आरो बिसोरो ओंखायनो बेनिखायनो बुंनानै थांखानाया साबसिन
ओ दावबायनो थाखाय आं थांनायावथ' बिदिल' मिथियो नोंथां ओ नोंथाङा आं बुंनायखौ मिथिबायना नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांनि भुटान दावबायनायनि सोमोन्दै खोन्थानाय आं जोबोद मिथिनाय मोनबाय
औ अब्ला नोंथां बुजि मोनबायना आं बुंनायखौ नोंथाङाबो बिदि दावबायनोबा थांनो हागोन आरो नोंथाङा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदोंमोन नामा माबाफोर खोन्थानो सानदोंमोन नामा जेनेबा नोंनि सायाव खोन्थानाय दंबा
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोनायागिरदों। बे आयदायानो जाहैबाय लबाद बागान एबा लबाद दिहुननाय जाय लबारजों जोङो साइकेलनि टायार सेन्देल प्लास्टिक जों बेफोरखौ दिहुनो
उम
जायखिजाया गारिनि गोनांथि जानाय एबा संसार जानायाव गोनांथि जानाय बुस्थुफोरखौ सियाद टेबोल बेफोरफोरखौ दिहुननाय बेफोरनि सोमद बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाव फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां दे खोन्थादो होमबा।
ओ जोङो जोंनि संसार जानायाव जोंनो ओ संसार जानायाव गोनांथि जानाय माखासे ओ संख्रि थाव बामब्लु जानाय आरो गा बायदिसिना मुवा बेसाद बायनायाव जोङो गोनांथि जायो रांनि गोनांथि जायो बे रांखौ जोङो
ओ लबारनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो लबार बागाननिफ्रायबो आ लबार बागान गायनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो फुलि बायनानै लाग्रोनांगौ। फुलिखौ जोङो मोजांखौ बायनानै लांगोन आरो बिनि उनाव जोङो हाखौहायो मोजां जायगायाव लानांगोन आरोखि। जेनेबा जोङो ओ हाजो एरियायाव गायोबा हाजो एरियायाव साबसिनै मोजांसिनै आथा जै लबारा बेयो बांसिनै गयो। जेनेबा जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायावबो मोजाङानो जायो। थेवब्लाबो हाजो एरियाव बांसिनै बियो जायो आरोखि। बे बिफाङा बांसिनै आथा ओंखारो। जोंनि एरियायावबा एसे खमसिनै ओंखारनायखौ नुनो मोनो एबा मिथिनो मोनो। ओ हाजो एरियावबा बांसिन बांसिन बुनो आरो ओ जो ओ राङाबो बांसिनै मोननाय जायो बेवहायो। ओ लबार बुहैनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालाम नांग्रोगोन फुलिखौ लाग्रोनांगोन फुलि बायनानै लाग्रोनांगोन फुलि बालायनि उनाव जोङो हाखौ नायनानै लानांगोन। हाखौ जोङो बेसेबां गुवार बाय गायगोन। बेखौहायो जोङो मोजाङै हाग्राफोर दंबा हाग्राखौ दानस्रांनानै एबा एवस्रांनानै साफा खालामग्रोनाङो। साफा खालामनानै जों जखा सुनानै जोङो ओ लबारखौ गायनाय जायो जेरैहाय हमनानै लादो जोङो ओ बा मिटार बा मिटार गोजान एबा गुवार जों बेफोरखौ लानानै गायनाय जायो बांद्राय गुवारद्रायबाबो ओ जायगाया ओरैनो ओरैनो थांगारो आरो। आरो बांद्राय गुसेबद्रायबाबो बे फांसे बिफांसो नालाय फांसे बिफां थांनानै थानो था खाय एसे गुवार जायगा नांगौ जाहैयो। बिनि थाखायनो जों एसे जखा सुनानै बेखौ गायनाय जायो गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो ओ बा बोसोर बा बोसोर द' बोसोर एबा स्नि बोस सोर बिसिनि उनाव जोङो जेब्ला फिफाङा देरो बे बिफां देरनायनि उनाव जोङो आथाखौ बरनाय जायो। आथाखौ दिरुनायाव गिबियावनो जोङो बेखौहायो मा बर'नो रोङाब्ला जुदि जोङो बर' रोंलाबा जोङो बेयाव न'खरनि सासे मानसिया थांनानै एबा ओ हाग्राफोरबो लिरोंनो हायो जोङो हाग्रा लिं हरनो हियो जुदि हाग्रा लेंहराबा न'खरावनो जुदि ओरैनो बेखार सासे सानै मानसि दङब्ला बिफोरो बिसोर मानसिया थांनानै दस्रायाव एब फोरोंग्रा दङ बेयाव फोरों सोलोंहैनो हायो। बेव हायो हानायाव माखासे फरमुला दङ जोङो ओ बिफांनि गुदिनि फ्राय लानानै बिदि नो थामस हानाय जायो आरोखि। हानायाव जोङो गोजौनिफ्राय गाहायसिम सिन जखा बोनानै जोङो हानाय जायो बेयाव हानायाव। ओ मोजाङै सौखा सुनानै हायाब्ला लबारा आथाया। आलदासिं गोग्लैलाङो एबा गुबुन जायगाथिं बोहैखारलाङो आरोखि। बिदिनो जोङो जखा सुनानै ओ हानानै लबारखौ। जोङो आजावनो थाखाय ओ मुवा नांगौ बे मुवायावहाय जोङो। ओ मोनसे खथा दङ जोंहा बेखौ जोङो बाजारफ्रावनो एबा हाथाइफ्राव बायबानो मोनो खुरै बायदि। बे बुस्थुआ लु प्लास्टिकनि जायो बेबो। बियावहायो जोङो बायनानै लाबोनानै आरो बे खुरैखौ दोनग्रा मोनसे लहा दं। जों जायखौ जोङो। हेंगार होननानै बुङो आरोखि आलायग्रा बेयावहाय जोङो आरायनानै खुरैखौ आलायनानै आथाखौ हाग्रोनानै। बिदिनो जोङो मोनानि दुइथा एबा नङाबा मोनानि दुइथायाव हानो हायाबा जोङो। फुंनि ओ बाथानिफ्राय जोङो हानो हायो। ओ बाथा दिंगानिफ्राय जोङो हानो हायो। बिनि उनाव हा खांनायनि उनाव जोङो आथाखौ गसर खांहोनानै जोङो ओ बिदिनो नै घन्टा। एबा नै नै घन्टा खावसे मिनिटनि उनाव जोङो। बेखौहायो आथाखौ बाल्थिङाव एबा माखासे लाग्रा लाव लाव मुवा लाग्रा बुस्थुआव जोङो। बेखौ जमा खालामो। बोखां मोनसे मोनसे बिफां फांसे फांसे बिफां थांनानै जोङो आथाखौ बोखांनानै लाग्रोयो। इयाव लाखानि उनाव जोङो। लाखांजोबनानै फैनानै बेवहाय जोङो आथा दि आथाखौ बानायो आटाखौ बानायनायाव जोंहा माखासे। आइ आदब दङ आदब खान्थि दङ जोङो आथाखौ। लाबोनानै जोङो बिखौ मोजाङैनो बियावहायो माखासे बिफांनि बिलाइफोर सिरिदेरनाय थायो नङाबा? एम्फौ एनला माखासे उम बारसोमनानै थायो बेखौ जोङो। मोजाङै साखिनि एबा सान्द्रिजों जोङो सरगारनो आरो। बेयाव सरखारारखांनायनि उनाव जोङो बे सरनायाव माखासे बिफांनि दालइ एबा बिलाइफोरा थाबथालाङो आरो ओ एम्फौ एनला फ्रा थाबथालाङो बेनि उनाव जोङो सरगार खांनायनि उनाव जोङो मोन एसिद दङ जोंहा बे एसिडखौ लगायाबो जोंहा लभारा आथाया जाया जोङो एसिडखौ। खम बिबांनि आरो। बाराद्राय बिबांनिबो जों होनो हाया जोङो जखानि होनो हायो जों बेहायो जि थामजौ ग्राम जोङो एसिडखौ। दैयाव जेनेबा बिदिनो नै लिटार दैयाव जोङो लगायो। थामजौ ग्रामखौहायो बेयाव लगायनायनि उनाव जोङो मोजाङै। इस्टखौ लगायनायनि उनाव जोङो आरो लबारखौ आथाखौहायो जोङो मोनसे। फ्लेटाव जोङो बे फ्लेटावहायो बे एसिदखौ जोङो जखा सुनानै। मोजाङै बेवहाय होनानै लानाय जाग्रोयो होखांनायनि उनाव जोङो। होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङैनो बेवहाय लगायखांनानै दोनो आरोखि दोननायनि उनाव जों अखानायैहाय बेखौ। मेसिन दङ जोंहा मेसिनाव जोङो। नानाय जायो बेयाव नाखां उनाव जोङो फोरानो फोराननायनि उनाव जोङो। फोरानखांनानै दैखौ। गसर गारखांनानै सान्दुंङआव मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव बेखौ न'आव। उखुन्दै गोनां न'आव उखुन्दै ओंखारै न'आव जोङो थुमनानै लाग्रोजोबनाय जायो। बेयाव उखुन्दै नांखांनायनि उनाव लबारा फानजानाय जायो बेयाव फाननायनि उनाव जोङो।